औ नोंथां।
औ नोंथांङा दा मा खालामनानै दं?
ओरैनो दङ नोंथां।
नोंथांनिआव मोननैसो सोंथिनि फिननाय लुुगैदोंमोन नोंथांङा होनो हागोन ना?
औ होजागोन दे नोंथांङा सोंनो हागोन मा सोंनो गोसो
औ नोंथांनिआव आं सोंनो सानदोंदि ओ जोंङो मा समाव ओ ओ दावबायनो थांब्ला मोजां?
अ दाथ ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला। दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनां माने दावबायनानै जोंङो गोबां खोथा मिथि बियो गोबां ओ सोलोंनानै सोलोंथाइ मोनो। ओ गुबुन। दाब। सेनिब जाय जाय थाखानाय जायगा बेनिफाय जों गुबुन जायगासिम थांङोब्ला अ गोबां। औ थांनानै जोबोर। ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जिरादफोर बाव ओब आबावाफोरखौ बारहावाफोरखौ जोंङो।
ओम गौब।
बिदियावनो जोंङो गोबां सोलोंथाइ मोनो आरो। फैनानै दा बिद दिनो। दावबायनायाव गोबां ओ ओ माने गोबां। गावनि रोंगौथिख खौ देखाय बोनोबा हायो आरो दावबायनानै। जोङो गोबां रोंगौ थि लाबोनोबो हायो आरो। माने मोनबोनो हायो ओ बिदिनो दावबायनायाव जो जोंनो गोबां ओ खस्थबो जायो आर दावबायनो थाङोब्ला जोङो गावनि थाखानाय। जागानिफ्राय गुबुन जायगासिम थांनोब्ला जोंहा गो गोबां ओ जुगारफोर खालामनो गोनां। जायो। थाग थिग खालामनो गोनां जायो दा बिदिनो गुबुन जायगायाव। थाङोब्ला बाज जों नैबे आसामनिफाय बा भारतनि जोंहाम औ बाहेराव थांनो गोनांब्लाज जोंहा दावबायनो थाख खाय जोङो पासपर्ट बिजजा बेफोरख नांगौज जायो दा बेफोरखौ जोङो था थिग खालामनायाव एस से समबो लायो आरो बेफोरखौ जोङो ओम माने सौसिलांनो गोनां जायोज जुदि दावबायनो गोनांब्ला बेफोरखौनो ओम मिथिना मोनो आर दाद दावबायनो थाखाय बेफोर गासिख खौबो गासिबो खामानिखौ थाग थिग खालामनानैस सो माने मोनसे जायगायाव जोङो दावबायहैनो हायो दा बिदिनो दावबायनाय फोराव जोङो मोनसे बिनि मिथिंगायारि औ दाय जायगाफोर बा ओ आरोबाव गोबां बिसोरनि गुबुन हारिनि राव फोर बायदिफोरखौ जोङो बा मिथिनो मोनो दावबायनानै आरो बाव ओ उम गुब बुननि ओ माबादि? थासारि जानानै दङ। माबायदि हाल साल बेफोर खौ जोङो मिथिनो मोनो आरो दा दा बेफोरनि जर'खायै जोङो मिथिनो मोनो जे दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनां बा दावबायनाया जोंनो सोलोंथाइ होयो। बेफोरनो आरो आरो सो सोलोंथाइ जुदि गैयाब्ला जों दावबायनो हया मानो होनोबा जोङो लेखा फरा रोंनायबो जानांगोन दावबायनो थाखाय दावबायनायाव जुदि नोङो अबावबाफोर नोङो माबा जुदि लिरनानै दोनोब्ला जायगानि मुंफोरखौ खौ बा माबा मोनसे जाग्रा बेसादफोरखौ नि मुंफोर खौ बेफोरखौ जोङो रायखांनोथ' रोंनांगोन ना। बेखायनो बेफोरनि थाखा खाय जोङो सोलोंनो बो गोनां एबा सो सोलोंथाइयाबो जोंनि थाखाय गोनां माने लेखा फरा रोङाब्लाथ' जोङो बेफोरखौ फराय खांनो हानाय नङा रायखांनो हानाय नङा ना बेफोरखौ जोंनो नांथारगोन बेफोरनो आरो नोंथाङाबो जुदि बेनि बागै फंनैसो बुंनो सानो आरो नोंथाङाबो बुंनो हागोन आरो।
औ औ दावबायनायखौथ' जोङो ओ गोजां बोथोर बा बिदिनो गुसु बोथोरफोराव दावबायनाया जोंनि थाखाय बिराद कमफरटेबोल जायो। ओ दाबायदि गरम बोथोराव दावबायनो हायो ओ खिन्थु दाबायदि गरम बोथोराव गरोम गरमनि थाखाय एसे खस्थ' जानाय बायदि मोनो आरो जिथिया गोजां बोथोर अब्ला सुइटार ओरै जेकेट गाननानै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जबोर जों गावखौ खौनो मोजां मोनो आरो जागाफोरखौ नायनानैबो जोङो बै समाव ओ नाय मोजां मोनो आरो। ओरैनो जोंनि ओ साखाथि फाखाथि फोरावबो जोबोर मोजां मोजां जागाफोर दं जेराव बेफोरबायदियाव थांनानै जोङो दावबायहैब्ला जोंनि गोसोखौ मोजां मोननायजों लोगोसे जोङो मिथिंगाजोंबो ओ लोगो जाफानानै थाफायो आरो जोङो दावबायनो नांगौ जों जेसेबां हायो एसेबांनो दावगायोब्ला जोंनिनो मोजां जों जों जागाखौबो नुबाय लोगोसे बिसेनो जोङो गियानबो मोनबोनो हाबाय लोगोसे जों जोंनियाव गोबां बेफोरबायदिनो मोजां जोंनियाव गोसोखांथि जानानै थायो आरो बेनिखायनो दावबाय नांगौ ओ लोगोसे जोङो न'खरनिफोरजों दावबायब्ला ब मोजां जोंनि लोगोफोरजों जों दावबायनोबो नांगौ न'खरनिफोरजोंबो दावबाय नांगौ मानो होनब्ला जोंनि देहायाबो गोजोन मोनो आरो जोङो गावखौनो रंजाखांनायबो मोनो बेनिखायनो दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि होनना सानो आरो नोंथाङाबो ओ दावबायनायखौ ओ नोंथाङा मा मा साखाथि नोंथांमोननि साखाथि बाखाथियाव ओरैनो दावबायनो हानाय जायगाफोर दंना
अ' दा दङ बिदिनो साखाथि थियावफोर ओ जोंनाव बेरायनो हानाय जायगा दङ आरो बेफोराव नुनायबो नुनोबो मोनदों आरो बेफोराव बेरायफैयो आरो गोबां सुबुङानो दा बेयाव ओ जोङो बेरायनानै जोबोर मोजां मोनोना दावबायनानै जेनेबा जों बेरायनाय दावबायनो नो जायोथ' दा बिदिनो जोङो जोबोर गोजोन्नाय मोनो गोसोखौ खुसि मोनो आरो मोनसे बे जोंनि जिउनि मोनसे हामलायनाय बि आरो जोंखौ माने थुलुंगा होयो ओ आरो जों बेफोरखौ जुदि मा मा ओ नुबो मोनसे गुब जाय गाव थानाय ज गुब ज सिम दाव फैनानै नोंथाङा मा मा ओ मा मा सोलोंबोखो मा मा माने जाबोखो लोंबो ओ बेफोर ओ बेफोरखौबोथ' बा मिथिनो मोनोना दावबायनानै दा बेफोरावनो ओ जोङो माने बेफोरखौ जोङो लिरनाय महरावबो दोननो हायो। जेरै लिरनायाव ओ गोसो गुदुं लिरनानै दोननायाव बेफोर खौ गोसोखांथि हिसाबै ओ लिरनानै दोननो हायो बा बिजाब महराव जोङो सेबखांनो हायो बेफोरखौ बे फोरो माने जोंनि ओ गोसोखांथि हिसाबै थायो एबा जों जा बेरायदों जा दावबायदों बेनिफ्राय जोङो माने इयुननि सुबुंफ्राबो माने बेफोर बिजाबफोरखौ नुनानैब्लाबो माने ओ गोसो जायो बा गोसो थुलुंगा मोनो ओ बेराइ एबा दावबाय हैैनो आरो बेफोरखौ ओ जोङो नुनो मोनबोदों दा बेरायनाया एबा दाव बायनाया जोंनि थाखाय जोबोर माने मोजां आरो मोजां खामानि जोंनि थाखाय थुलुंगा गोनां बेफोरखौनो जोंहा अ मिथिनो मोनो बा दावबायनानै ओरैबायदि मोनसे ज'रखा माने ओ समखौ जोङो होनो हायो जे मोजां मोजां थासारिफोरखौ जोङो नुबोनो हा हायो। बा मोजां बा एबा गाज ज्रि बे थासारिखौ जोङो नुबोनाय जोंनो मानि न'आवबा जों समाज जावबा खाथि खालानि सुबुंफोरनोबो जों खिन्थाफैनो हायो। गावबो माने रोंगौ थि मोनबोयो। आ मोनसे जायगा दावबायखांनायनि उनाव नोङो ओ गोबां रोंगौ थि मोनो।
औ।
बेखायनो
औ।
जोंनो गोबां जायगा दावबायनां गौ मानो होनोबा जोंहा गोबां रोंगौथि मोनबाय थागोन मानो होनोबा जों न' सिङावल' हाब नानै थायोबा जोङो जेबो मिनथि नो मोना दा बेफोरखौनो मिथिनानै मोनो बेखायनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आरो दावबायनो नांगौ। बेनो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे बुंलांदो।
ङो दावबायनो थाङोब्ला ओ जोबोर मोजां मोनो गोसोखौ आरो दावबायनाया जोंनि थाखाय जिउआव जोबोर गोनांथि दा जों गोरोम बोथोराववो गोबां दावबायनो थाङो जेरै दा गोलोम बोथोराव जोंनो गुसु जागाफोराव थाङो जेरै गोलोम बोथोराव शिलंफोराव थांनाय जायो लोगोसेनो जायफ्रा बिथांमोना शिलंफोराव थांनो हाया जोंनि साखाथि फाखाथि दैमा दैस सा दं बेफोराव थांनानै बिथांमोना ओ रंजाहैयो। दुगैहैयो बेफोरबायदिनो ओ गोबां जागाफोराव थाङो गोलोम बोथोरावबो जायफो फोर जागाफोरा गुसु आरो गोरम बोथोरनि बनदआव ओ खायसे खायसेफ्रा सुटि मोननायजों लोगोसे फरायसाफोराबो एसे सुटि मोननायजों लोगोसे बेहाय नखरनिफोराबो ओ गोबां मोजां मोजां जायगाफोराव ओ बेरायनो लांङो। आरो लोगो सेनो फरायसालि बा कलेजफोरनिफ्रायनो ओ फोरनिफ्रायबो बिदिनो जायगाफोर गिदिंनो लांङो आरो बेफोर जाबाय जोंनि गियान आरजिनायजों लोगोसे गोबां खामानिफोरावबो जोंनो हेफाजाब होयो। ओ गाबोन नलेज मोननायजों लोगोसे बै जायगायाव माबायदि ओ‌ जोंनि दिसिप प्लेन जेरै पलिटिं जोंंङो गारनो मोना जोंङो जुमुरदै गारनो मोना बेफोरफोरखौ जोंङो सोलोंनानै फैनो हायो आरो बेफोरफोरखो सोलोंनानै फैब्लाथाय जोंनि बे जायगायाबो मोजां जाबाय जोंनि जों गावबो मोनसे सोलों सोलोंथाय मोनबाय जों बेखौ मावनांङा बेखौ मावब्ला उम। जोंनि थाखाय हामा ओ जों बेखौ मावो ब्ला जों मोजां जागोन बेखौ मावब्ला जोंनि थाखाय ओ मोजां बेफोर मावबा जोंङो माबा मोनसे सोलोंनो मोनगोन ओ सोरदोबा जों बा कनजुस बायदिखौ जोंङो सोलोंनानै फैनो हायो आरो ओ बिदिनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो नोंथां होननाय बायदि जोंङो बिजाब लिरनो हफाथ' जोबोर मोजां बिदिनो जोंङो बिजाब लिरबाथ गुबुन मानसिफोराबो आरो आं मायाव दावबायदों नोंथांङा मायाव दावबायदों मा मा नुबोखो मामा जाबोखो मा गोदान मुवा जानो मोनखो मा गोदान मुवा ओ सोलोंनो मोनखो बेबायदिखौ जोंङो सोलोंनो मोनो आरो
औ औ औ
ओ नोंथां नोंथांङा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा
आंथ दा बिदिनो एसे खाथि खाथियावसो बेरायफेरबाय मा मानो होनोबा आं एफाग्राब बेरायनो मोन मोनाखै एबा दावबायनो मोनाखै आरो आं बिदिनो ओ‌ शिलं दिल्ली बेफोराव बेरायबाय आरो ओमफ्राय खाथि खालानि बिदिनो मोनसे फिसा फिसा माने बे पिकनिक स्पटफोर बायसा दंङ बेवहाय थांनो मोनदों आरो जेरै सुकि दाराग गाव ओ एबा मोन्दिर जेराव जोङो माने ओ मैना फुखुरि होनना बुङो बेफोराव आङो थांफेरनो मोनबाय आरो दा जोबोर मोजां मोनो माने बेफोराव थांनानै जोबोत मोजां मोनबाय ओ माने मोन से जुनियायै गोदानै जोंहा ओ सोलोंनो मोनो एबा मोनसे मोजां बारहावाखौ जों मोनबोयो एबा थासारिखौ जों नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो दा बेफोरखौनो ओ बेखायनो दावबायनाया दा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांआ रोना बेखौनो ओ नों थांजों दा रायज्लायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिफ्रायबो आं जोबा गोबां सोंथिफोरनि फिन्नायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथां ओ बे फोरबायदिनो उनफोराव नोंथांनिफ्राय गोबां ओ सोंथिनि फिननायफोरखौ नोंथाङा होनो हागोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों
दे गोजोनथों